थां औ खुलुमबाय औ। थांआ मा खालामगासिनो दंङ?
थ आंङो बिफां सायायाव जिरायनानै दंङ। ओ नोंथांआलाय?
दिनो जिरायनानै दङ। फांनि सायहायाव औ आं नों थांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ ओ ओरैनो नोंथाङा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो?
औ आंथ बेफोरबायदि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ जों बांसिनहाय नआवहाय दालिफोरखौनो जानाय जायो।
औ नोंगौ।
फोरखौनो बांसिन जानाय जायो आरो।
औ।
ओ नोंथाङालाय मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो?
आङो आङो अनला खारै। अनला खारै आरो। दाउ बेदर। बेखौ जानानै मोजां मोनो बयनि साय। बयनिख्रुइबो मोजांसि मोनो आरो।
औ औ ओ नोंथाङा बे ओंख्रिखौ संफेरबाय नामा? गावनो हारसिंयैहाय औ औ औ बेखौहाय माबायदिहाय। संनाय जायो?
औ अनला खारैखौहाय।
औ औ औ।
औ बेखौ संनाय जायो गिबियावनो ओ गिबियावनो जोङो दाउ बेदरजों अनला संगोन नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
औ अनलास। संनो थाखाय जोंनो। ओ अन गुन्दै नांगोन।
औ औ नंगौ।
अन गुन्दैखौहाय जोङो ओ माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो आरोना।
औ नंगौ। गौ।
माइरंखौहाय जोङो ओ सोमना दोनबाय जाखिनि नांगौ बेखिनिखौ सोमनानै सोमनानै दोनबाय दसे। ओ खावसे घन्टासो सो सोमना दोनबाय आरो ना। नैजि मिनिट बा खावसे घन्ट दा बेफोरबायदि सोमनानै दोनबाय दोननानैहाय बेखौ बोखांनानैहाय देनाय देनाय जायो आरोना देंखि नङाबा बिदि उवाल ना मा बुङो? नोंथां बिदि औ बिदियावहाय देनाय जायो आरोना। देनानै अन गुन्दै गुन्दै खालामनानै लानाय जायो। बेनिफ्राय औ बिनिफ्राय ओ जोङो दाउजों संगोन नालाय। दाउखौबोहाय जोङो बुथारनानै बुथारनानैहाय जुदि न'आवनो न'नि दाउखोनो बुथारगोनबा आरोना बु थारनानैहाय जोङो बे खौ सावनानैहाय मोजाङै बेदर बानायनानै लाबाय आरोना।
औ औ।
औ लानानैहाय
औ।
बिनिफ्राय बिनिफ्राय जोङो अ बे दाउ बेदरखौहाय जोङो सारायाव ओ थाव एसे होनानै थाव एसे होनानैहाय जोङो बिदिनो ओ बानलु, पियास
औ औ औ।
नानै। बेफोरबायदि होनानैहाय जोङो ओ दाउ बेदरखौहाय होनाय जायो आरोना होनानै दसे ओ एरना होनांगौ। एरना होनानैहाय ओ जा जा मस्ला मस्लि बेफोरबायदि दि ओ होनांगौ। जा होनांगौ बेखौ ओ हौ होनांगोन
औ औ औ
बेनिफ्राय होनानैहाय बेखौ मोजाङै अ एरनानैहाय खोबना दोननांगोन आरो दसे।
औ औ नोंगौ
औ खोबना दोननानैहाय बेखौ ओ इसे दसे गोबाव खोबना दोननांगौहाय बेयाव दै दै होनाय जायो आरो। औ दै होनानैहाय
औ
ओ दै होनानैहाय बियो
एसे गोदौगोन आरोना गोबावहाय खोबनानै दोनोब्ला?
औ गोबावहाय खोबनानै दोनोब्ला बेयो गोदौ गोदौगोन आरो गोदौ गोदौबाय थानाय समाव बै देना लांनाय अन अन अन गुन्दैया औ बेखौहाय गोदौबाय थानाय समावहाय बे खौ होना होनांगौ आरो औ। बेखौ होनानैहाय जोङो ओ जों खारै संगोन नालाय बे खारैखौबो गौ आरो औ होनानै बिदिनो ओ गोबाव ओ बियो मोनबाय थागोन आरो ना। रुनानै बिदिनो मोनबाय थागोन। बेनिफ्राय बिदिनो अनला खारै ओंख्रि जायो आरोना।
औ औ नोंगौ बिदिहायनो जायो आरो। अनला खारिया
औ नंगौ।
अ जायखौ जों खारै होननानै बुंदों जायखौ जों खारै होननानै बुंदों ओ बे खारै बेखौ जों माबोरैहाय बानायनो हायो माने नोंथाङा एसे मोनथिगौ नामा?
औ आं जा मोनथिगौ बेब बेखौ नोंथांनो खोथा फोरमायगोन ओ बे खारैखौहाय जोङो ओ थालिर बिफां खौहाय
औ औ नंगौ
थालिर बिफांखौहाय जोङो ओ दानस'नानै बा जिरनानैहाय बेखौ ओ फोरानना दोननाय जायो आरोना सान्दुुंआव गोबाव सम बियो राननाय सिम
औ
बेयो राननायसिम बेखौहाय जोङो फोरानना दोननाय जायो। जेथिया बे थालिर बिफाङा रान-रानगोन ना अब्ला बे दानना दोननाय थालिर बिफाङा रान रानगोन ना अब्ला बेखौहाय जोङो ओ सावनाय जायो आरो ना? सावनानैहाय बेनि जा ओ हांगार गुन्दै बेखौनो जोङो खारै खारै महरै बानायनाय जायो आरो।
औ बेखौ माने जोङो खावखांनानै जेब्ला हांगार जागोन औ बे हांगार खौ जोङो लाबोनानैहाय माने मोनसे दाबोरावहाय दोननानै बेनिफ्राय माने दैजों सरनानै बेखौनो खारै बानाय जा दैजों जाखौ सरो सरनानै जाखौ मोनो
औ बेखौ दैजों सरनांगौ आरोना दै होनानै बेखौ सरनाय जायो बेनो खारै जायो खारै आरो ना नोंथां औ
खस्थ'बो जायो आरो दिहुननाय माने खारै बानायनाया गोबां खस्थ' जायो औ दा थ' बेफोरबायदि थालिर बिफां थालिर बिफां बिफांनिबो आबाद मावनाय नुनो मोनो दासिम।
औ नुनो मोनो गोबां औ
गोबाङावनो बेफोरबायदि औ
नोंथाङा ओ खारै ओंख्रिखौ जानानैहाय मोजांसिन नाङो ना थाव थाव ओंख्रिखौहाय जानानै बांसिन मोजां नाङो
ओ आंथ' माने ओ मोननैखौबोथ' जायो नालाय बांसिन बिदिनाहाय माने थावजों जानाय जायो नालाय जों बांसिनानो थावजों जानाय जायो
औ नंगौ
आङो खारै मेगंखौ जानानै मोजां मोनो थेवब्लाबो आङो जानानै मोजां मोनोब्लाबो आङो हरावहाय खारै ओंख्रिनि खारै माबानि खारै ओंख्रि जाया आरो हराव
औ
माने सानावहाय जायो नाथाय आं हराव जाया आरो खारै ओंख्रि
औ आंबो बांसिन औ आंबो बांसिन थाव ओंख्रिखौहाय जानानै मोजां मोनो थावजों बानायनाय ओंख्रै बा फाजा बेफोरखौ जानानैहाय मोजां नाङो आरोना आरो जोङो गासिबो गासिबो ओंख्रिफोरखौनो जोङो खारै जोंबो संनो हाया नङा होमबा नोंथां खारैजोंबों सं सङा बेनिखा ओंखायनो आरोना बांद्रायबो जाया गेजेर गेजेर जानाय जायो आरो खारैखौ औ जेरैहाय अनला खारै सबाइ फोराव सबाय बेफोरावहाय होनाय जायो आरो
औ औ जों बांसिन। नाहाय अनला खारै आरो सबाय बेवहायनो बांसिनैहाय
औ औ नंगौ नोंथाङा अनला ओ सबाय सबाय ओंख्रिजों अमा बेदरखौहाय जानानै मोजां नाङो ना नाङा?
औ आंथ जानानै मोजां मोनो सबायजों अमा बेदर बा जियानोजा बेदर दाउ बेदर। बेफोरबायदिहाय जानानै मोजां मोनो नाथाय आङो बांद्राय बेफोरबायदि जानो हाया आरो सबाय ओंख्रिखौ माने इसे माने उदैनि प्रब्लेम होयो नालाय। सबाय ओंख्रिया बेनि थाखाय आङो बांद्राय औ औ औ। बेनिखायनो आङो बांद्रायहाय बेफोरबायदि जानो हाया आरो आरो जायाबो आङो।
औ नांगौ।
आं बांसिनाहाय बेफोरबायदिनो दालि ओंख्रियानो गोबां जायो नालाय जोंनियावहाय ओमफ्राय गोथां मैगं थाइगं दाथ आरो लाव ओंखारदों अबे
आरो एसे उनावहाय आरो गुबुन। ओंख्रै जेरैहाय लाइ लाफा बिदि। ओंखारसिगोन आरोना मेसें बोथोरावहाय बेफोरो जायो। बेफोरो गोथां मैगं थाइगंफोरा देहानि। थाखाय मोजां आरो ना?
औ औ नंगौ नंगौ देहानि थाखाय जोबोर मोजां गोथां मैगं थाइगङा ओ नोंसाहाय बेफोरबायदि गायो नामा एबा फैयो नामा लाय
औ मेसेंआवहाय औ फोनाय जायो। एसे इसे ओ नआव जानो आन आरोना बांद्रायबो फोनाय जाया बिदि बिदि नआव जानो थाखायल एसे एसे इसे फोनाय जायो ओम औ लाइ फैयो आरो ला था आरो बिदि धोन दिया फोनाय ज जायो आरो औ बिदिनो
बेफोरथ जोंहा नआव एसे जानो थाखाय एसे फोनाय जाख
औ जायो औ गोबांनि न'आवनो बिदि नुनो मोनो आरो ना इसे एसे एसे गाव ओ जानो आन था आरोना।
औ औ जेराव फाथोफोरखौबो फोनाय नुयो जोङो फाथै जाय जोङो नारजि
नारजिबो औ नारजि बुङो।
औ नारसि बुङो।
गोरलैयावहाय बेखौ फाथो बुङो आरो ना फाथो बिनिफ्राय बेनि बिलाया रा ओ रानबाथाय बेयो माने बोराय जाबाथाय बेखौहाय ना ओ मा बुंगोन नारजि
नारजि बुंसिगोन आरो औ। औ ओमफ्रायथ' आरो न'आव जानो थाखाय आरो बेफोरबायदि मैगं थाइगं ओ पानेलाव
औ नंगौ पानेलाव औ जिंखा जेरैहाय जिंखा, लेस्रा बेफोरखौहाय गायनाय जायो आरो इसे इसे। औ। नोंथाङा नारजि ओंख्रि जानानै मोजां मोनो ना मोना?
औ औ आंथ' नारजि ओंख्रिखौ जायो जानाया बेखौबो आं बांद्राय बेफोरबायदि जाया एसे खमै जायो आरो। माने नारजि ओंख्रि ओ बेनि गोरलैखौथ' मा बुङो फाथो बुङो फा थो ओ फाथोखौ औ आं बांसिन दिनैहाय बांसिनैहाय नारजि नार्जि जानायनिख्रुइ माने फाथो गोरलैखौ जानानै मोजां मोनो आरो।
औ।
औ गोरलैखौ एवनानै जानानै आं बांसिनैहाय मोजां मोनो आरो।
औ नंगौ आंबो मोजां मोनो गोरलैखौबो आरो गोरलैखौ बांसिन मोजां मोनो आरो जेथिया बे फाथोखौ। अ माबा नारजिखौ बोराय बोराय। बे खौहाय। ओ अमा बेदरजोंहाय। बांसिन गोथाव मोनो आङो। औ।
नंगौ नंगौ।
अब्ला नोंथां।
औ नोंथां।
दोनथ'नोसै नामा।
औ औ जासिगोन दे नोंथां औ औ औ औ औ औ गोजोनबाय गोजोनबाय।
औ दे बिदि।
औ औ दे दे औ।